न
खोनादोंना औ ओं नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ औ आं फ्रियानो दं
बिदिब्ला दायो नोंथांजों बर'फोरनि माखासे ओ एम्फौ जानाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन
बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ ओंखामजों लोगोसे बायदि मैगं थाइगं ओ बेदर एम्फौ बेफोरबायदि जाबोदों नङा होमबा ओ दा बेबायदिनो बर'फोरा मा माखासे हाग्रानिफ्राय बा दैनिफ्राय मोननाय एम्फौ एनलाफोरखौबो नागिरनानै एबा बुथुमनानै जाबोदों जेरै हाय जोङो बुंनो हायो दैयाव थाग्रा एम्फौफोर जेनेबा सेंखावरि गांजेमा
औ
आरो जुजुमाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दैयाव मोनग्रा एम्फौफोरखौ जाबोदों आरो जोङो नुनो मोन बावो ओ एम्फौ लाथा बेखौहाय बर'फोरा जाबोनायखौ दा नोंथाङा मा मा एम्फौ जानायखौ नुनो मोनदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन ना
औ नोंथां जागोन दे ओ बिद बिदिनो जोंथिंबो एम्फौ लाथा बेसिकेलि बेखौ एम्फौ लाथाखौ जायो बेनिफ्राय दैयाव मोननाय होनबा गांजेमा सेंखावरि बेफोरखौ मिथिगौ आरो नोंथाङा माबा मोनसे बुंदोंमोन खिन्थु आं बेखौहाय ओ मोनजाफेराखै आरो जोंथिं आं जानायखौ नुफेराखै
औ ओ जुजुमाय होननानै बु बुंदोंमोन आङो
अ बि बेखौहाय आं जोंथिं जा नाय नुफेराखै बा मिथि मिथिया आरो मिथिफेरा आं बिनि सोमोन्दै बे एम्फौआ माबायदि मायाव थायो बेखौ नोंथाङा मिथिबा एसे फोरमायना होलाय आंनो
औ बेखौहाय दैसा बा दुब्लिफोराव जोङो मोननो थाङो जेब्ला दैज्लांआवहाय हालेवोना अब्ला बेखौहाय मोनो आरो बेनिफ्राय दैसाफोराव बा दैमाफोराव ना गुरोब्लाबो बालायाव बुलोब्ला बे एम्फौखौहाय मोनो बेबायदिनो जायगा लायै जायगा जानाय जायो बयबो ओ जेनेबा गासैबो जायगायाव बेखौहाय जानाय जाया। नाथाय आंनि मिथिनायाव बे एम्फौखौ जायो होननानै आङो उम मोथिबोनाय जादों आरो।
औ नोंथांमोननिथिं जायो आरोना बे एम्फौखौ? खौ
औ जोंनि ओनसोलाव जानाय जायो।
अ बिनिफ्राय जोंथिं एम्फौ होननानै बुङोब्ला बिदिथ' एसेबां आं गोसोआव फैयाखै दायो । आंगौ गुबैयैहाय जां एम्फौ लाथाखौ मोजाङै मिनथिगौ बिनि सोमोन्दै एसे मोजाङै मिनथियो । दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो खोमा आंनो एम्फौ लाथाखौ माबायदि फियो नोंसोरथिंहाय?
औ जोंनि थिंजाय नैबे एम्फौ लाथाखौ गिबियावनो फिगोरनो थाखाय सिखिरिनि बिदैखौ लाबोग्रोनाय जायो। दा बे बिदैखौ जोङो ओ इन्दि एम्फौ बेवहा सरि इन्दि दंफां दङ ना? बेया बे बिलाय खौ जाहोनानै फेदेरनाय जायो आरो बिनि थाखाय माखासे आदब खा खायदा बाहायनाय जायो जेरैहाय ओ न'नि खामसालि एबा ओरै न'सा न'फोराव लांदां जायगायावहाय
औ
गन बायदि खानानै बेयावो नैबे इन्दि बिलाइखौहाय मुथा मुथा खानानै होनाय जायो बिनिफ्राय बेयावो नैबे एम्फौ बिदैया बेखौहाय सिथाबनानै एबा बिलाइयाव बाहो नानै बे बिलाइखौ जाहोनाय जायो आरो बिनिफ्राय बियो लासै लासै जायै- जायै देरो ओ जेब्ला बे एम्फौआ बे बिलाइ खौ जाखांगोन अब्ला बेखौ बिलाइखौ गोदान सोलायनानैबो होनाय जायो। बेनि उनाव नैबे फुवा लासै लासै देरलांसिग सेकेन बिदिनो
सप्ता खननै बेफोरनि उनाव बियो एसे मोननायसिम जाहैयो आरो। मोनोब्ला बेयो गावनि खदैखौहाय एबा प्रटिनखौहाय हगार हरो। बेनिफ्राय जेब्ला नैबे प्रटिना एबा खदैया बारजों नांना नाङो अब्ला बियो बेजे बायदि फिथोबथोबो आरो दा बे खौनो जेब्ला बियो फिथोबथोबगोन
औ
बेखौ बै बिन माबानिफ्राय बोखारनानै थालिर बिलाइ गोरान बा बिदिनो माबा मोनसे बिलाइ गोरानावहाय दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय द स्नि सानसोनि उनाव नैबे बेखौ फिथोबखौ बरनना लाबोनानै बि सिंनिफ्राय एम्फौखौ बरननो आरो इनिफ्राय फिथोबखौ एक्सट्रा दोननानै नैबे जा एम्फौ मोनगोन ना जोङो फिथोबनिफ्राय बख नानै बेखौनो एम फौखो गौमोन होननानैबो बुङो आरो। दा बेखौ जोङो जि जानायाव बाहायनाय जायो।
औ दा बिदिनो जोंहा बे एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजोंनो माखासे ओ बर' न'खरफोराहाय रांखान्थियारि हेफाजाबबो लायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ आ गोदोनि समाव एम्फौ बो जोंना गोबां बर' आइजोफोरानो फिसियोमोन नाथाय आथिखालावथ' जों एसेबां माने एम्फौ फिसिनायखौ नुनो थांला, एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोंना, मा गोदो बे एम्फौनिफ्राय थोबनाय फिथोबखौ मोन एम्फौनिफ्राय मोननाय बे थोबनाय फिथोबखौ, खुन्दुं लुनानै जि दानानैबो गानोमोन नङा होमबा,
औ
बैफोर बायदियाव जोंहा माने गोदोनि आरो दानि नायोब्ला जों गोबां फाराग नुनो मोनसै आरोना?
औ नंगौ
जोंहा गोदोनि समावथ' गाव गावनो जि दानानै गानोमोन नाथाय आथिखालाव जों बाजाराव मोननायफोरखो बायनानै गानसै इन्डास्ट्रिफ्राव दानायफोरखौ जों बायनानै गानसै नङा होमबा।
औ
औ नोंथाङा बेफोर बाय' बेफोर सोलायनायनि बेलायाव मा बुंनो सानो?
औ औ बे सोलायनायनि जाहोनाव ओ जाहोना मोनसे गिदिर जाहोन दङ। बेनो जाहैबाय आथिखालाव जेनेबा समनि आंखाल, मानो होनोब्ला नैबे, इन्दि एम्फौनिफ्राय, एम्फौखौबो फिसि फिसिबाय बेवहायबो सम लाबाय बिनिफ्राय आरो बिनि ओ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायबाय बेयावबो गोबाव सम लायो। आरो जेब्ला खुदुंखौ बानायखांगोन, बेनिफ्राय जि दानायावबो जोंहा गोबाव सम लायो आरो जायखौ नोखि, बेखौ बानायनायावनो बानायनायावनो गुबुन खामानिफोराव, ओ होसोनो हाया, गुबुन खामानिफोरा थालाङो। बेनि थाखायबो नैबे मावनाय एबा जि दानाय नैबे इन्दि एम्फौनिफ्राय बानायनाय खुन्दुंनिफ्राय दानाया खम जाबोदों आरो।
औ।
बेनिफ्राय आरो समजों औ बेनो समजों खारफानो थाखाय होननानै बिनि मेन रिजोन खौ बुंनो हागोन आरो।
औ। दा बेबायदिनो ओ जोंहा नोंसोरनिथिं दा ओनसोल खाथि खाला ओनसोलफ्राव एम्फौ फिसिनायखौ दासिमबो मावो ना?
ओ बिब्दिनो गोबांद्राय नुवाब्लाबो एसे बिबांनि खौहाय नुनो मोननाय जायो आरो बा ओ फियो।
औ।
नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिं खायफा खायफा न'खरा दासिमबो फियो जोंथिंबो। बेबायदिनो आथिखालाव माने जोंनि जोंनि जायगायाव मा जाखो इन्दि बिफांनि बिफांखौनो बारा नुनो थांलिया। बिनिखायनो मानसिफोरा एम्फौ फिसिनायाबो खम जाबाय नामा बिनि जाहोनखौ आं बेखौ सानो आरो माने। एम्फौ लायैनि था खायसो इन्दि बिफांखौ गायला ना इन्दि बिफां गैयिनि थाखाय मानसिफ्रा एम्फौ लाला बे जाहोनखौ आं दासिमबो हमनो हायाखै माने। नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो इन्दि बिफांखौ मोनो नामा?
औ बागान महरै मोनाब्लाबो बेबायदिनो बारिफोरावहाय फांफा फांनै रज'यो ना बेनिफ्रायनो जेरै जोलै एरनानै बिदिनो फांनै फांथाम बेबायदि थानायखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
नाथाय ओ नैबे एम्फौनो इन्दि बिलाइनि अनगायै खारं बिलाइखौबो आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो। जाय जाय निखि एम्फौ फिसियो बिसोरो इन्दि बिलाइ मोनाबा नैबे खारं बिलाइखौबो
औ औ आरो गाम्बारि बिलाइखौबो होयो नामा? नोंथां।
औ नोंथां आं बेखौहाय दिनैसिम मोनथिफेराखै। होयो जानो हागौ।
आं नुदोंमोन नोंथां जोंनिथिंहाय गोदोनि समाव लादोंमोन ना एम्फौखौ। जोंहाबो नख'राव फिदोंमोन सिगां। समावहाय। बे समावहाय । माने इन्दि बिलाइ मोनाब्ला गाम्बारि बिलाइखौ होनाय नुदों आरो आङो।
औ।
बिनिफ्राय नोंथां जोंहा एम्फौखौथ' जायो नङा होमबा।
औ।
बे एम्फौखौ मा मा बायदि रोखोमै संनानै जायो माने मानसिफ्रा माजों माजों लोगोसे संफानानै जायो। एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नैबे एम्फौखौ। जोडो गाव गोजायैबो फ्राय खालामनानै। जानो हायो बेजों लोगोसे। माब्लाबा बेखौ आलु। लु। बेजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो माब्लाबा अनला अनलायाव होनानैबो नैबे एम्फौखौ जायो आरो।
औ।
बिनिफ्रायथ' आङो। मैथाजों जायो होननायखौबो खोनानो मोनदों। नाथाय आं जाफेरनाय जायाखै।
औ जायो नोंथां जोंनिथिं जायो बेखौ मैथाजोंहाय। बिदिनो एवफ्रामना लानानै।
औ।
थुख्रा थुख्रा बस'नानै माने गेजेराव बस'नानै। मैथाजोंबो। जायो आरो बेखौ।
औ।
नोंथाङा जायोना एम्फौ।
औ जायो नोंथां।
अ।
नोंथाङा औ औ ओ जुदि बेखौ जायोब्ला। नोंथाङा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा।
उसुबिदाथ' बिदि देहायाव जेबो प्रब्लेम गैयाान नां। थां ओ। आं माने बिनि एम्फौखौ जानाय समाव माने बिनि महरखौ नायनानै आं जानो हाया। बेल' नङा आं माने गा सिबो एम्फौ होननाय जिनिसखौनो आङो नुबानो माने गिनाय मोनो। दांनोबो हाया जानोबो हाया आरो आं बिनि थाखायनो नोंथां।
खायसे एम्फौखो जायोब्ला एलारजि बा सिथ'र जायो आरो
औ औ नंगौ औ नोंगौ नोंथां थायो खाय बेबायदि
औ
दे बिदिब्ला होमबा ना नोंथां
ओं जागोन नोंथां दे।